नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
अ औ खुलुमबाय नोंथां
नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
ओं आङो साहा लोंखांनानै ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां
ओ नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दालाय
आंबो सेमानो माने आंबो दायो ओरैनो जिरायना दंथ'यो आरोना
औ औ ओंखामफोर संथ'वाखै दा दसे थानानै संगोन आरो
ओ माने ओं आंबो माने आं नोंथांजों बे ओंख्रि संनायनिनो खोथा सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन आरो
औ औ न
जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला संनाय बे स्टेप बाय स्टेप नोंथाङा मोजाङै आंनो फोरमायनो हायोबा एसे फोरमायदो अनलाजों दाावबाय अनलाजों मेवाय
औ अ बिदिब्ला आंथ' बारा इसेबां मिथिया थेवबो आङो जि रोंगौ बेखौ खौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै आरो नोंथां
औ
औ बिदिनो जोंनि बर'नि मेन ओंख्रि होनोब्लाथ' जोङो अनला जों दाउ बा अनलाजों सोरबाबा बेखौ अमाजोंबो जायो सोरबा बेखौ औवा मेवाइ आरो सोरबा बेखौ मुला गुन्द्रुजोंबो जायो
औ मटरफोरबो होयो आरो ओमफाय बिदिनो ओरैनो जोङो अनलाखौ सङोब्ला अनलाजों अनला अनलाजों ओरैनो दाउ सङोब्लाथाय जोङो दाउखौ मोजाङै गोदाग्रोना लाबाय बास सोरबा बायनानै लाबोयो आरो नोंथां बेखौ सुग्रोना लाबाय बिनि उनाव बियो ओमफ्राय बेनि उनाव बिखौ एसे एवफ्रामग्रोबाय आरो नोंथां ओमफाय
औ
थावाव थाव होनानै पियासफोर होनानै पियास बानलु बेफोरखौ होखांनानै एवबाय ओमफाय जि नांगौ हालदै मस्ला बेफोरखौ होनानै खोबनानै होबाय खोबनानै होनानै दसे थानानै एरबावनानै आरो एसे दै होनानै आरो बेखौ एसे ओ गोदौनो होबाय बेनि उनाव ओ जोंनो अनला ओंख्रि संबाथ जों माइरंजोंनो सङो नालाय बे माइरंखौ मोजाङै सुग्रोना लाबाय सुनानै बेखौ दै सरनो होनानै बेखौ जोङो दानि उवालजों बा सोरबा ग्रेन्डार थानाया ग्रेन्डारजों उननानै लाबाय बेनि उनाव जेब्ला बियो गुन्दै जायो अब्ला बेखौ जोङो बेखौ जोङो ओ बे अनला अनला एवबाय थानायाव बेयाव जोङो दै होनानै बेखौ दैखौ अनला बेदर बेदराव दै होनानै बेखौ जों मोजाङै गोदौनो होग्रोबाय आरो नोंथां बेनि उनाव जेब्ला बेयाव ओ मोजाङै गोदौवो अब्ला बेयाव जोङो बे अनखौ होनाय जायो आरो अनखौ सोरबाबा अनखौ डाइरेक्ट सारनानै होयो औ सोरबाबा बेखौ दैयाव गलायग्रोनानै लायो आरो नों थां बिदि होनानै बिखौ जोङो अनला ओंख्रि संबा आरो एरै एरै होबाय थानांगौ आरो नङाबा बेयो लाथाखायो नालाय बेयाव औ बेयाव एसे खारैबो होनाय जायो अनला ओंख्रि संबा जोंनो खारैखौ नांथार गौ जायो आरो नोंथां बे खारैखौ होनानै ओ एसे अनला ओंख्रि संनायावबो एसे सम लायो आरो नोंथां बिदिनो बेखौ औ बिदिनो बेखौ एरै एरै होनानै ओमफ्राय दसे थाबावनानै नैजि मिनिटसो उनाव बेखौ जोङो बिनि मोननायखौ नायनानै बिनि ओ संख्रिफोरा नांदोंना नाङाखै संख्रि खारैया नांदोंना नाङाखै बेखौ नायखांनायनि उनाव जोङो बेयाव गंगार थुन्दिया बा दुन्दियाफोर होनाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौ होखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो बियो जाजानाय जाबाय आरो बेखौ खांनाय जायो बिदिनो ओ अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो नोंथां औ बिदिनो
नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांबाय जोंनिखैबो सेमानो बिदिनो संनाय जायो आरो दा ओ नोंथाङाथअनलाजों दाउ संनायखौ जोबोद मोजाङैनो खोनथालां खाबाय दा आङो सबायजों दाउखौनो खोन्थानोसै नोंथांनो
औ औ
थ जोंहा सबाइ संनो थाखाय फार्स्टआव सबाइयाव हुख्रेमनाय जानांगौ नङा होमबा
औ औ
बिनि थाखाय जोङो सबाइखौ फार्स्टआव साराय दुंनायाव मोजाङै एवनानै लानांगौ आरो गेस्रेम जाजासे सबाया गेस्रोम जाजासे ओमफ्राय जेब्ला जों बेखौ एवखाङो होमबाथाय जों बेखौ बथलखौ जोंबो होख्रेबनो हायो नङाबा जों बे मिक्सार मेसिनावनो खिन्थु इमान गेब्लेहोनाङा आरोना मिखसार मेसिनाव नों था थाबैनो नायनानै माबा खालामनो रोंनांगोन आरोना
औ
ओमफ्राय बिदि हुख्रेमना लानानै सबाइखौ नोङो दैजों दै आरो खारैजों बेखौ रुनांगौ आलदायै मोनसे सारायाव ओमफाय फारसेथिं दाउबो होगोन नालाय दाउबा नों न'नि दाउबा बो दाननानै लाबाय बा बायनानै लायबाबो गोदानानै मोजाङै लाबोबाय बेखो मोजाङै समान नो साराय दुंनायाव बेखौबो थाव होनानै पियास बानलु होनानै बे दाउखौ होदो होनानै दसे एवबाय थादो एवबाय थानानै नों बेयाव हालदै संख्रि बा नोंनि गोसो बादि मस्लाफोर जेरै सोरबाबा सामब्राम गुफुर हाइजें बिदिफोर होयो आरोना मोजाङै मोदोमनाया जाखांनायनि
औ औ
फाय बेनि उनाव जोङो गुबुन बायदिसिना मस्लाफोरबो होनो हायो गोबां मस्लाफोर थायोना गावनि हिसाबै होनो हायो आरो ना
औ औ
ओमफ्राय बिनि खालाम होखांनानै जों बेखौ दसे गोबाव एवबाय थानांगौ एवै एवै जेब्ला बियो एसे रानथाबनाय बायदि जाबाय बा
औ
एसे खामहां खामहांबादि जाबाय होमबाथाय जों बेखौ मा ओ दै होनानै दोननां सिगोन आरो आमफ्राय औ बेखौ दै होननानै दोनथो ओमफ्राय फारसेथिंथ' जों सबाय रूबाय दंमोन नालाय ए सबाय खो नोङो रुइस रुइखोना रुइयाखै बेखौ नायनांसिगोन
औ
माने बेखौ नायनो थाखाय नों सबाइखौ मोनसे मोननै बोखांनानै सिफ्लेना नायनांगौ आरो ना जुदि बियो औ बेयावनो रुयगोन ना रुयाखै बेखौ मिथियो आरो जुदि बियो रुया खै होमबा नों बेखौ दसे दोनथ'दो बिदिनो ओमफ्राय जेब्ला बियो रुयो ओमबाथाय नोङो बेखौ बे सागंजों सागंजों मोजाङै साना आरो आरो ना माने गेब्लेेजोबनाय बादि सांगंजों मोजाङै सानानै होनांगौ आरो ओमफाय ओमफाय इयो सानाया जाखांबाथाय नोङो बै दाउ जे नों एवनानै दोनदोंमोन दै होनानै
औ
बेखौ माने ओ मा होनो सबाइ सबाइ माबायाव ओ मोजाङै माने रुस्लायना होनांसिगोन आरो बेयाव सबाइ जा रुबाय दंमोन ना नङाबाबो नों सबाइखौ बो बे दाउ एवनायाव लुनानै होनो हायो गोसोसो आरो ना नोंनि गोसो औ बिदि खालामनानै नोङो एसे एरना होनानै दसे बिदिनो गोबाव दोननांगौ आरो
औ।
औ बेनि दसे गोबाव एराना लासिगोन दसे उनावनो नायदो होनबाथाय माने जों नों एवना नायनो हासिगोन आरो जेनेबा खारै नांदों नाडाखै बा नोङो संख्रि नांदोना नाडाखै। नायनांसिगोन आरो जुदि नाङाखैबा नों बेयावनो मा होनगोन खारै हालदै खारै बा संख्रिफोरखौ मोजाङै बेयावनो खालामना लाखानांसिगोन आरो। जाबाय बेबो जाबाय होमबाथाय नोङो बेखौ दसि दोनथ'दो दुसि दोनथ'नानै लास्टाव जोङो सोरबाबा लासटांबो सामब्राम गोफोरा बुरबा हाइजेंफोरखौ होयो आरो ना मानोना फासनिया बारा मोदोमखाङा बिदि होननानै सोरबाबा माने लास्टाव होयो आरोना बिदिफोरखौो ओमफाय सोरबाबा आरो बिदि दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया होयो ना
औ औ।
औ बिदिखो माने लास्टाव होनो हायो आरो मानोना बेफोरो मोदोम होयो नालाय लास्टाव आरो बेफोरजों मा ओंख्रिखौबो जोङो गोथाव मोनसिनो आरो ना बिनि मोदोमनायफोर
औ।
अ बिदिनो ओमफ्राय उनाव बे सबाइ दाउखौ संनाय जायो आरो नोंथां।
औ। बिदिनो नोंथां दाथ' दैज्लां नालाय दा नोंसोरनिफ्राय मा मा मैगंफोरखौ खम मोननाय जायो बांसिनै
दाथ' मा होनगोन मैथा बांगाल आरो मैथा गोखैबो बेफोरखौनो गायनाय जादों आरो नोंथां।
औ बेफोरखौ बांसिन माजों जानाय जायो नोंथां।
आङोथ' जोंहाथ' माने बेलेगखौथ' बारा मिथिला खिन्थु जोंहा मैथा बांगाल जोना आरो मैथा गोखै थायोना बेखौ जोङो ओ खान्थाल बेगरफोरजों जानो हायो जोबोद गोथाव मोनो आरो मैथा गोखैजों नाजोंबो जोबोद गोथाव मोनो आंथ'।
औ।
नों थाङाबो माब्लाबा माने आ खान्थाल बेगरजों मैथा बा मैथाजों ना बिदि संनानै जाबानो जाबाय।
औ औ।
औ आरो आं सानदों नोंथां खोन्थानाय बादि अनलाखौसो संफेराखै नालाय नोंथां खोन्थानाय बायदिया मालाबा। संनानै जानो होनना सानबाय आरो आंबो
औ औ आंबो नोंथां खोन्थानाय बायदि नोंथांनि प्रसेस बायदि आंबो सबाय ओंख्रिखौ मालाबा संनानै ओ जागोन आरो नोंथां।
औ नोंथांजों रायजलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आङो दा जोंहा समाबो जानानै फैखाबाय नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां आंबो नोंथां आंबो नोंथांनो रायज्लायनो मोननानै जोबोर मोजां मोनदों आरो नोंथांनिफ्राय सबाय ओंख्रिनि बागै मिथिनो मोननानै नोंथां।
औ जोंहा मालाबा बिदिनि उनाव गोदान टपिक लाना रायज्लायलायगोनना नोंथां।
औ औ रायज्लायगोन दे नोंथां औ औ जागोन औ औ दे बिदिब्ला। औ गोजोन्थों नोंथां।